अ अ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां बुंलाय
दा नोंथाङा मा खालामगासिनो
नै आं ओरैनो जिरिेा दं नोंथां
बिदिबा नोंथाङा दा फ्रियानो ना होमबा
औ प्रियानो नोंथां बुंलाय
अ बिदिब्ला आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने मोनसे टपिक खौ लानानै नोंथांजों सावरायनो थाखाय आङो माने नोंथांनो कलखौ खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ औ औ सावरायजागोन बिदिब्ला
अ बिदिब्ला टपिकआनो जाहैबाय जोंना बर'फोरनि गेजेराव माखासे मैगं थाइगं जानाय बेफोरखौ माने नोंथां सावरायनो थाखाय हरदोंमोन आरो जेरैहाय जोंहा आबाद मावनानैबो जानाय दं नङा होमबा बेबायदिनो आरो लोगोसे हाग्रायावहाय मोननाय माखासे मैगंफोर ओ बेफोरनि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन आरो जेरैहाय जोंना आं जेसेबांखिनि मोनदों बेफोरखौ नोंथांनो फोरमायना होनोसै नोंथां नोंथाङाबो नोंथांनि माखासे मिथिनायखौ आंनो फोरमायना होदों नोंथां जागोन ना नोंथां ओ बिदिब्ला आं जागायना होनसैना नोंथां
औ दे जागाय
ओ जोंहाथ' बर'फ्रा गोबां बेबायदिनो ओ मैगं थाइगंफोरखौ जाबोदों जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंङो बर' ओ मिथिंगायाव थानानै मोजां मोनग्रा मोनसे हारि मिथिंगानि खाथि खाला मानो होनना बुङोब्ला मिथिंगानि खाथि खाला थानायनिबो माखासे जाहोनफोर दं खोमा बर'फोरनि जेरैहाय जोंहा मिथिंगानि खाथियाव थायोब्ला माखासे मैगं मैलाफोरखौ बेहाय जोंहा मिथिंगानिफ्रायनो मिथिंगा बिखानिफ्रायनो बुथुमनानै लाबोनानै जाफैयो आरो बेबायदिनो जोंहा मैहुरबो बायदिसिना मैहुरफोरबो खालामनानै जोङो जाबोयो आरो लोगोसे मिथिंगानि
औ
ओ खाथियावहाय जेनेबा मिथिंगानि खाथि खाथि खालायावहाय मैगं मैलाफ्राबोफ्राबो माने आबाद मावब्लाबो माने मोजाङै साबफसिन साबसिन जायो होननानै फोथायो आरो बर'फ्रा ओ बेबायदिनो जोंहा बर'फ्रा माखासे मैगंखौ आबाद खालामनानै जाबोदों जेरैहाय जोंहा दैज्लां बोथोरावहाय माखासे बे आबाद मावो दैज्लां बोथोरफ्रावबो आरो मेसें बोथोरफ्रावबो माखासे मैगंनि आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ
औ
जेरै जोंहा दैज्लां बोथोरावहाय माखासे बर'फोरनि मैगं थाइगं मावनाय आबाद आरो जानायफोरानो जाहैबाय जों मोननो हायो जेरैहाय खुमब्राफोरखौहाय खुमब्रा बेबायदिनो जोगोनार ओ जोगोनार बिदिनो जिंखा बेबायदिनो बहल थाइबें बिदिनो खांख्रिखला सबायबिमा पथल मैथा मै मैथायाथ' बर'फोरनि मोनसे बर'नाव गोदो गोदाय जाबोनाय मोनसे गोथाव जाग्रा मैथा जेरावबो होफानानै जाजायो मैथाया दा बेदिनो मैथाजों लोगोसे मैथा मैथा बांगालबो मोननो हायो मैथा बांगाला एसे गो खा दब जायो आरो बिदिनो हइजें हालदै बे बेफोरखौ मावबोदों बर'फ्रा आरो जाबोदों बिदिनो मोदोमफुल मोदोमफुल खौ बर'फ्रा मैथ्रुबो होनना बुङो बिनो मोदोमफुलबो मावबोदों बेबायदिनो जोंहा भिन्दि आबादफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनसै आरो दाना दैज्लां बोथोरावहाय बेबायदिनो बानलुखौबोथ' मावखायो ओ बेबायदिनो जोंहा बेफोर खौहाय जानो थाखाय मावो आरो बेफोर मैगंफोरखौहाय जाबोनायजों लोगोसे जोंहा बेफोरखौ दैज्लां बोथोरनि समावहाय मावनानैहाय हाथाय बाजारफ्रावबो बाराद्रायबाथाय फाननो लाङो आरो बेबादिनो मेसें बो थोरावबो बेबायदिनो गोबां माने बर'फ्रा मैगं थाइगं गायनानै जाबोदों आरो
औ
हाथाय बाजारफ्राव फानबोनायखौ जोंङो मोनदों बे मेसें बोथोरावहाय जोंहा बर'फ्रा आथिखालाव मावनाय मैगं थाइगंफोरा जाहैबाय जेरै बान्दा कबि फुल कबि बेफोरखौ अलकबि आलु आलुखौ मावो बेबायदिनो जोंहा माखासे गोथां मैगं बिलाइ जेरैहाय लाइ लाफा ओ दुन्दिया बेफोरखौ मावो आरो बेबायदिनो जोंहा आरो सामब्रामफोरखौबो मावनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय सामब्राम गोजा जा सामब्राम गुफुर बे खौबो बेबायदिनो जोंहा टमेट' फान्थाव बिलाथि होनो जायखौ बे बेफोरखौबो जोङो मेसें बोथोराव मावनायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे मुला बेफोरखौबो जोङो मुला बेदर आरो मुला बिलाइ बेफोरखौबो जों मावनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो गरसिफोरखौबो जों मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
दाना नोंथां बेफोरखौ जोङो बर'फ्रा जानायजों लोगोसे ओ बेबायदिनो फानोबो बेफोर मैगंफोरखौहाय न'नि हा ओ बबावबा हा खालि थानायफोरावहाय जोंहा एवनानैहाय हाले एवनानै नैहाय बेफोर मैगंफोरखौ गायनानै जाबोदों आरो बर'फ्रा बेबायदिनो जों हाग्राफ्रावबो माखासे मैगं मोननो हायो जोंहा हाग्रा बंग्रा फ्राव जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो मैगं खानाय हुदायाबो दंखायो मैगं खानानैहाय बेबायदिनो जमा जमा ओंखारलायनानै बेबायदिनो लोगोफोरा बेबायदिनो मेथाइ खननाय खुगा मेथाइफोरबो ओंखारो ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो आरो बर'फोरनि गेजेराव मैगं खाहैनायावहाय ओरैनो हाग्रा बंग्रायावहाय थांनानैहाय माखासे मैगंफोर खाहैनायाव जों मोननो हायो बेबायदिनो जोंहा आथिखालावबो जाबोदों गोदोबो जाबोदों बिनो थास' आथिं बेफोरखौ मोननो हायो बेदिनो थास' बिबार थास' बिथ'राय बेबायदिनो मोननो हायो आरो लोगोसे ला लाफासायख' बेफोरखौबो जोंङो हाग्रानिफ्रायनो खनसायनानै लाबोयो खेरादा फिनि आरो लोगोसे दिंखिया बेफोरखौहाय एलांसि मान्दे बेफोरबो जोंहा दैमायाव दैमायाव माने दैसायाव रज'यो आरो बेफोर मान्दैफ्रा नोंथां
औ औ
ओ बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो आरो अन्थाइ बाजाब बेफोरो माने बाथोन देनायफ्रावहाय ओ माने हो फानानै बहाबा अन्थाइ बाजाबफोरखौ बर'फ्राथ' एम्बु बेदर बेफोरखौ जाया होनबा बेफोरावहाय होफायो आरो अन्थाइ बाजाबफोरखौ इन्जय बेदर बेफोरावहाय ओरैनो नेरसोनफोरबो मोनो नेरसोन बिलाइफोरा बेफोरखौबो जाबोयो जानो थाखाय हाग्रानिफ्राय लाबोयो बेबायदिनो आरो हाग्रायावहाय मैखुनफोरबो बेरनानै थायो मैखुनफोरखौबो लाबोनानै जाफैयो बर'फ्रा ओ बेबायदिनो आरो मोनबावो मानामुनि मानामुनियाथ' जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां बेफोरखौ जोंहा दुब्लि फोथानिफ्राय लाबोनानै जाफैयो आरो बेबायदिनो जोंहा सिब्रु सिब्रुआबो बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनाय हाग्रा बंग्रा फोरावहाय थांनानै गोबां बेबायदिनो लाबोनानै जाफैयो आलुफोरजोंहाय बर'फ्रा
औ
आरो बेबायदिनो गोबां मोननो हायो आरो जोंहा बर'फ्रा हाग्रायावहा थांनानै बेबायदिनो ओ हाग्रा बंग्रानि सेर सेरावनो थाखायो नालाय बर'फ्रा बेबादिनो मैगंफोर गायनाय एबा बहाबाफोर गैयाब्ला बेफोरखौहाय हाग्रा बंग्रानिफ्रायनो दसे दसेयावनो खनसायनानै बा खानानै लाबोनानै संनानै जाफैयो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा आथिखालाव गोबां बेबायदिनो मैगंफोरखौ बाजारफ्राव बायनानै जानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
नोंथांङाबो जेनेबा नोंसोरनि ओनसोल बा जोंनि बर' हारिनि माखासे मैगं थाइगं जानाय बा माबायदि आबाद मावनानै जाबोदों माबोरैहाय जायो। बेफोरनि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां नोंथांङानो गोबां माने औ औ नोंथांङानो गोबां औ नोंथांङानो गोबां मानेखि बर'फोरनि मैगंनि सोमोन्दै बुंलांखाबाय बर'फोरा थ' नोंथांङा बुंखादों हाजो हाला खाथियाव थानानै रायजो जानाय हिसाबै बिसोरो मानेखि मैगं थाइगंखौबो बिसोरो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमना लायो आरो माखासेखौ न'आवनो जिखिनि जानो थाखाय बेफोरखौ एफा एनै गायना नै लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिनि गेजेराव मानेखि बिसोरो सिगांङो मैगंफोरखौ न'फोराव जिखिनि जानो थाखाय एफा एनैल' गायोमोन आरो बैफोर जानानै आग्लायनायखौ बिसोरो न' खाथि एबा बिदिनो न'नि सोरबा सुबुंफोर एफा एनै बिदि हरनायखौसो नुनो मोननाय जायोमोन आरो नाथाय आरो आथिखालाव बैफोरखौ बेफोरबायदि सोलाय सोल' बिथिंखौ जों बर' समाजाव बारा नुनो थांलिया मानोना आथिखालाव बांसिनै सुबुंफोरा बेफार फालांगि खालामनाय रां खामायनाय बेफोरनि थाखायल' बांसिन सानसै आरो आरो आथिखालाव सिगांथ' बर' फ्रा बेफोरबायदि बेफार फालांगि बारा खामामोन जानांगौ बेनि थाखाय बिसोरो माने जिखिनि जागोन बेखिनिखौल' गायो नाथाय आथिखालाव गोबां बर' समाजाबो गोबां मैगंफोरखौ मानेखि गुवार गुवार हायाव गायनायखौ नुनो मोननाय जासै आरो‌ इसोर बिसोरो गोबां मानेखि मैगंफोरखौ गोदो अरगेनिक हासार बाहायनानै गायनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन जेरैबायदि जों न'आवनो मोसौ थानाय हिसाबै मानेखि न'नि मोसौनि गोबोरखि बा बोरमा खि बेफोरजों गायोमोन बिसोरो। हासार बे बेफोरबायदि होनानै नाथाय आथिखालनि मैगंफोरखौ जों नायनो थाङोब्ला गोबां मानेखि बिगियानारिनि रासायनिक हासारफोर बाहायनाय नै बेफोरखौ गायनायखौ नुनो मोननाय जासै आरो। आरो बेफोरनि गेजेराव नोंथाङानो बुंलांखा नाय बायदि हिसाबै जेरैबायदि बर'फोरा मिथिंगायाव थानाय हिसाबै गोबां मानोखि मैगं थाइगंखौ बिसोरो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै लायोमोन आरो जेरै बेबायदि जों हाग्रायाव मोननाय मैंगं होननानै बुङोब्लाथ' जों जेरै दिंखिया सिब र्रु आरो बेनि अनगायै जों माना मुनि आरो बिनि अनगायै गोबां मानेखि बेबायदिनो गोबां खेरा दाफिनि आरो माखासे जोंनि गेजेराव मस्ला हारिनिबो मानेखे मैगंफोर थायो बेफोरखौ मैगंफोरा मा होनानै जाब्ला गो गोथाव जायो बेफोरखौबो मानेखि बर' सुबुंफोरा मिथिगौ। आरो बेफोर माखासे मैगंफोरखौ बिसोरो मुलि हिसाबैबो जानायखौ नुनो मोननाय जायो मानोना बिसोरो मिथिंगानि सायावन थानाय हिसाबै बिसोरो माखासे मुलि बिफांफोरखौ खौ सिनायो बेफोरखौ जाबा जोंनि देहाया थाग्रा राफोद बेफोरबायदि थागोन होननानै बिसोरो मानेखि फोथायनाय दं। बेनि फोरनि गेजेरजोंबो माखासे माखासे मैगं थाइगंखौ जानायखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरो। आरो बेनि अनगायै जोङो नाथाय बेफोर मैगं थाइगंखौ जों आथिखालाव एसे हाग्रा जोंनि ओनसोलाव हाग्रा बंग्रायाबो एसे जोबस्रांनो जोबस्रांलांबाय नालाय बेनि थाखायनो माखासे ज मैगं थाइगंखौ जों नुनो मोनलिया आरो मोनजालियाबो आरो। माखासे जेरैबायदि जोङो खिफि बेन्दों बेफोर फोरफोरखौबो आथिखालाव बारा मोननो थांला आरो बेनि अनगा ओमफ्राय जेरैबायदि जों केेरादाफिनि आरो
गोबां बिदिनो माखासे मैगं थाइगंजों हाग्रानि मैगंफोरखौ गोमालांनायखौ एफा एफा नुनो मोननाय जादों आरो जोंनि ओनसोलाव। आरो बेनि अनगायै जोङो बांसिनै आथिखालाव जोङो जेरै मैगंखौ मोननै रोखोमाव मावनायखौ नुनो मोननाय जायो मेसें बोथोरनि आरो दैज्लां बोथोर दानि
औ औ
जोङो दैज्लांनि मैगं होनना बुङोब्लाथ' जों मैथा मैथायाथ' नोंथाङानो बुंलांखाबाय। मेथायाइआथ' जों मोनथाम रोखोमनि नुनो मोननाय जायो। आरो बेनि अनगायै जोङो जेरै लाव खुमब्रा आरो बेफोरनि अनगायै थाइबें बेफोरखौ बांसिनै दैज्लाङाव मावनाय नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायै जेरै सबाबिमा बेफोरखौबो मावो आरो बर'फोरा। आरो मेसेंनि होनना बुंङोब्लाथ' जों बर'फोरनि गुबै ओंख्रि जेरै लाइ लाफा बेफोरनो मानेखि बांसिनै मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। आरो बेसर बेसरखौथ' जोङो मानेखे थावनिफ्राय लानानै आरो बेनिफ्राय जोङो
खारै बानायनायनिफ्राय लानानै बेखौबो जोङो मानेखि बर'फोरखौ मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
आ नोंगौ नोंथांमोननि जेनेबा ओनसोलखैजाय जेनेबा हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगंफोरनि गेजेराव माबे मैगंखौहाय बांसिन मोननाय जायो आरो नोंथां नोंसि नि ओनसोलावहाय
दा जों औ-औ जोंनि बा रि खना खफ बिदियावनो मानेे मोननाय हिसाबै जोङो मानेे बांसिन दिंखियाफोर खौ बांसिन मोननाय जायो आरो बेनि अनगायै जों जेरैबायदि माइ हाखांबाथ' जों मान मुनिखौ जों फोथाराव मोनो। बेखौबो एसे फ्रायानो मानेखि बांसिनानो जों खाबानो मोनजानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायै जारि जारिफोरखौबो जों बारियावनो नागिरना मोनजायो आरो नोंथां आरो बिनि अनगायै जों थास' थास'आथ' बयनिबो बारिफोराव थायोना बर'फोरनियाव औ थास'खौबो जों मानेखि बिबारनिफ्राय लानानै जों थास'खौ सोबखौनो जाजायो होनना बुंजायो बेदरनि लानानै मानेखे बिलाइनिफ्राय लानानै आरो बिबार निफ्राय माने औ-औ-औ-औ थास' आथिं बेफोरखौबो मानेखि